हेलौ
हेलौ
औ
औ खोनादों ना
औ औ खोनादों
औ मा खालामदों नोंथाङा
नै ओरैनोसो दङ जिरायनानै नोंलाय मा खालामदों
नै आंबो ओरैनो दङ जिरायनानै दासान्दि बोथोरा मा दङ नोंसिनि थिं। हा? दासान्दि बोथोरा नोंसिोरनिथिं माबोरै जानानै दङ
जोंनिथिंथ' बोथोरा बेबायदिनो अखा हागासिनो नै दाबो ओ अखा हानानै दसनो ज्राव ज्राव हाबाय थांबाय आरो दा स्रां जाना दंथ'योलाय अखा मोफ्लामगासिनो एसे एसे
बिदिनो माने दसेयैनो अखा हायो दसेयैनो हाया माने बुंनोनो हाया आरो सान्दुंबो थुं थिं थिं दुङो दसेयैनो दसेनो सानदुं बो थिं थिं दुंगोन दसेयैनो आरो बेबादि ओमफ्राय मा जायो अखा फैनाय बेबादि बोथोरानो इदि जागासिनो आरो
हानाय जाबाय थादों जोंनिथिं जाय दा बेनिफ्राय हरावहाय हासिगोन सानावहाय साना दुंख्लाबसिगोन आरो
उम आतसा दिनै थांनाय हराव से बांग्रिं मावदों बे बांग्रिं मावनायनि सोमोन्दै नों मिथिदोना मिथियाखै बांग्रिं मावनायखौ
बांग्रिं मावनायखौ मिथिदों औ
मिथिदोंना एगार'था बारनानै मावदों ओमफाय मावनायाथ बेबायदि समावनो मावदों औ ओमफाय बेसेबांसो मावलांखो नोंसिनिथिंजाय बेसेसे
बेखौथ' बेसेबांसो रेक स्केलाव मावनाय मोनथाय बेखौहाय आं मोजां नायनाय जायासै नोंसिनि
जोंनिथिंबो मावदो मावदों मावनायालाय एसे बे माने सिगाङावथ' एसे लासै मावदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय एसे गोसायैनो मावदों आरो एसे गोबाव मावदों माने
औ
उम गिनो ओंखारलायदों आरो एसे गोबाव मावगोन नामा सा गिनो ओंखार खारलायनाय जादों आरो गोबाव मावगोन नामा साननानै ओम बिदिनो माने
हा
बिदिनो आरो माने एसे गोसाहैनाय मावदों ओ फाइभ पइन्ट थ्रि ना बेसेबा हेक्टर स्केल मावदों होनदोंमोनलै
अ ओरै फिलिपाइन्सावथ' सेभेन पइन्ट ओइद गाहाम थांदों ने
उम थांदों होनदों होनखादों नुदों नुनायालाय ससियेल मेडियाफ्रावहाय माने न' न'फोर बायग्रुबलायनाय मानसिफोर थैनाय बेफोर बायदि नुदोंथ' ना
हा
न' बिल्डिंफ्रानो बायलायलायनाय नुदोंथ' होनदां।
औ औ
ससियेल मिडियाफोरावहाय
जोंथिंबो एकदमबारे बांग्रिं मावखांनाय लोगो लोगोनो बांग्रिं जोब्बायबो बारहुंखा अखा गोसा फैना होदों।
ओम दा आरो बोथोरानो जोंनिथिंथ' बिदि बार गैया फैयासै माने अखायालाय हादो दों होमबाबो बेबायदि एसेबां बार बारनानै हाफैयासै आरो
औ औ
खोनादोंना उम थासारि माने बो बोथोरानो फोथायनो हायि जालांबायलै दानि बो ना हेलौ ओम जोंनाव आरो नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफां बिफांफोरबो माने नांगौसेबां आरो बिफां लाइफांफोरबो गैला दा आबहावा गेब्रेंनाया बारा जाबाय नङा होमबा
औ
ओम दा एखायनो माने बोथोर लानानै बोथोर बोथोर माने जायगा खम थासारिनि सायाव गोरोबला आरो गोसो जाबानो जाब्रबनायफोरबादि जाबाय
औ औ
अखायाबोथ' माने हाबाय हाबाथाय हाबाय हाबाय थानाय बेफोरबायादि जाग्रा जाबायना अखाफ्राबो होनदां हाबा हाबाथाय हाबाय हाबाय थानाय आरो दुंबाथाय दुंबाय दुंबाय थानाय
औ आरो दा दैलांबो नालाय एसे अखायाबो हाबाय थाखासिगोन
अखायाबो माने हाबाबो बावनो जायगायावनो हायो जायगायावनो हाया बेबायदि जायोना दा बेफोरबायदि जानायखौ खौ नोंथाङा मा होननानै सानो मोनसे बेथ' मिथिंगानि थासारिया सोलायनाय बादि मोनो आङो नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो?
ओ आबादथिलिफ्राव माबा अखाया दैया मोजाङानो थाजोब्बायना नोंसिनिथिंजाय
आबादथिलियाव दैया एसेबांथ' थाया थाबायानो बे अखाया सिगांनिफ्रायनो हाबाय नालाय खोनादोंना माइ गायनायनि थाखाय रिडि जाबाय माने दुब्लिफोरा दा दै जोबसै आरो मानि जायफोरा माने खोथिया जाबाय गायजानाय जाबाय बिसोरो गायोबा गायनो हासिगोन आ
औ
नोखोमा
मा होनदोंमोनथाय
दा माने गायनो हानाय अबस्था जाबाय होनदां माने खोथियाफोरा जायफोरना जा जाबाय माने गायजानाय जाबाय बिसोरना माने गायनो हासिगोनानो दैयाथ' अखा हाबा मानि जिंगा गैया आरो दा साननै सानथाम
खोथियाफ्राबो नोंसिनि फुजानाय जाबाय आनदां ने इयो
जाबायानो सोरनियाबा सोरनियाबा फुजानाय जासिगोनानो बारा माबा नंला माने गोबाव नांला आरो थाब गायनो हासिगोन
उम उम सोरबा सोरबा आमथि फोरबोनि सिगां सिगांबो गायोना दाना आमथि फोरबोनि सिगाङावनो फोजोब जोबो ने माइ गायनायखौ
फ्राय फोजोबो माने आरो गोदोनि बादि मोसौजों हालेनानै गायला नालाय
औ
उम टेक्टर होसिगोन ओमफाय हाजिरा सोयो दससन गाहाम फन्द्रजन गाहाम खनसेयैनो टेक्टरजों फोमोनबाय बुरजानो ओमफाय हाजिराफोरखौ दसजन फन्द्रजनसो होबाय बिसोरखौ गायहोगासिनो गायहोबाय
सप्ता खनसे आरो सात दिन आद दिन बाराथाराव दस दिन बिदिनि गेजेरावनो गायखांग्रा जाबाय दादा माइफोरखौ
ओ थाब जोबनायखौ नायो आरो दाना बयबो गासिबोनो
ओम ओमफ्राय ओरै सोरबा सोरबा हाजिराफोर नांगौ जायोब्ला माने बेलेग मानसिफ्रा नागिरनानै मोनलाय दंनो नागिर थारला आरो बेबायदि जायो नोंसिनिथिबो बिदिनो जायो नामा
जोंथिंबो जायो बेबायदिनो जानायालाय गासिबथिंबो जायगा बिदि जाफामो होनजायोदां ने
जायोखोमा दा मानि बो थासारियानो सोलायबाय दा जोंना जुगानो सो सोलायबाय होननांसिगोन उम गोदान आदबजों गोदान मुगा फैबाय उम गोदान मुगा टेक्न'ल'जिनि मुगा फैबाय ओंखायनो बेफोरबायदि जा बाय खोमा रानिया
औ दायो ओंखाम ओंख्रि संबाय ना
दायोथ' बेबादि ओंखाम ओंख्रि संनाय जाथ'वाखै ओंखाम ओंख्रिनि जोङो उम बिदिनो दसथा मालाबा साराय नयथा नयथा
बेबायदियाव जायो आरो
एसे थाब थाब जानांगौ हरनि ओंखामखौ थाब हजम जायाना
अ देहायाव जेंना नुजाथिगोन नामा मुवाफोर
हा
देहायाव माबाफोर जेंना नुजाथियो नामा
औ जेंनायाथ' मोनजाखागोन ना जों माने हरावहाय गोबाव ओरैनो थानाय जायो नालाय जों उनदुलांबाथाय ओ जोंनि देहानि जि ओंख्रिफ्राबो उन्दुजबोनो आरो बेवहाय हजम खालामनो हाया जायो आरो बेखायनो माने जों उन्दुनायनि सिगां घन्टासो घन्थानैनि सिगां जाग्रोनो हायोबा मोजां जायोमोन आरो बेमार आजारफोर जानो हाया बिदि आरो
बेबायदि खोनादों मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानायालाय आंबो माने मोनाफोरावहाय ओंखामखौ जायोबा सयथा सा सपथासोआवहायनो जानांगौ होनदों आरो आरो खोनादों माने ओमफाय बिफांखौ एसे उखैजानानै थानांगौ होननानै बुंदों मानसिफोरा बेसेबां सैथो' आंथ' मिथिया बिगियानगिरि बेसो मिथिगोन जायफ्रा साइन्टिस्ट बिसोरो साइन्सनि स्टुदेन्ट फोरा मिथिनो हानाय थारमाने मा होनो ओंखामखौ उखै जायोब्ला बै ओंखाम फैनायजों बै मानसिनि फुख्रिफ्रा बानो बिजानुफोरखौनो जेबो मोनथारियावहाय बिदि आरो दा बेफोरबायदि जायोब्ला देहा मानि एसे बेमार आजारफोरा जानो
ओं
उ बेसेबांसो मिथिया मिथि नोंगौबो जानो हाग
औ बेखायनो थाब जायोब्ला मोजां जायो आरो ना
मिथिदों ओमफाय जोंना ओरै एसे समजोंबो गोरोबहोनो हाया जायो नालाय बेखायनो लेटआनो जायो आरो ओरैनो
समजों गोरोबनो हायाबा बो जानाय टाइमखौहाय एसे गोरोबनानै जायोब्ला मोजां जायो आरो
ओम मोजांथ अ बेबादि खालामनो हाबालाय मोजाङानो औ औ
र' उननि समावहाय नाजानोसै बेफोरबायदि खालामनो हायो ना हाया उम
मा ओंख्रिथो जानो सानदों दिनैलाय
दिनैथ' ओंख्रिया
हा?
दालि जहलसो जागोन। दालि जहलसो संगोन आरो बाजारनि ओमफ्राय खांख्रिखला बे खांख्रि खलाखौनो एवसिगोन दालिजों हो
दालि जानो गोथाव मोनथारो नामा होनदां
दालिया माने कमन ओंख्रि होननानै बुंनांसिगोन एसेबांथ' गोथाव मोना थावनायालाय ओमफ्राय थाव नाय मोनाबाबो माने जानो जायो आरो माने आनगायनाय मोना जायो जानो हायो सं
ओम आंहाथ' दालि होनबाथाय एखदम जानोनो बाथारो। इंख्रिखौनो नायनोनो बाखायोसो
दे दे दे
उननि समावहाय नायनसै एसे देहाखौ थागद लाखिनो थाखायबो एसे जानाय लोंनायफोरखौबो गावबा गाव सांग्रां जानानै थानाया
सानदो
उम सांग्रां जानानै थानाया मोजां नालाय दे होमबा जाथ'सिगोन ना?
औ औ दे
उम उम उम दे दे दे